औ।
खोनादों? औ आं बा आं एसेबां खोनायाखै एसे ओ नेटवर्क मोननाय जायगायाव थांनांगौ नामा नोंथाङा?
औ। औ नंगौ नामा उम ओ दा मा खालामबाय दं नोंथाङा?
खोनादोंना?
दायो दंथ'यो नै औ औ। खोनादों। दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो। औ खोनादों आं खोनागासिनो।
हरनायनि जाहोना बिदि ओ जों दा जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
जानाय लोंनाय माने मा मानि सोमोन्दै? मा जानाय औ खोनादों खोनादों।
औ बिदिनो जोंनि बर' हारिनि एबा जों ओ मा मा सानफ्रोमबो मा मा मैगं एबा संनानै जायो ओंख्रि संनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै
नोंथाङा जागायग्रोदो बिदिब्लालाय। रायलायजायो दे नोंथांआ जागायग्रोदो ओं।
ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंथां?
आंथ' दायो बर'नि मैथ्रु बर'नि मैगं होनबा बर'नि मैगं ओंख्रि होनबाथ' नै सबाय ओ दाउ खला बेफोरखौ मोजां मोनो जानो साम' सबायजों साम'जों बेबायदि आह आरो सबाय अनला दाउ औ नारजि अमा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो ट्रेडिसनेल जों दोरोङारि जोंनि बर' माहारिनि बर' हारिनि ओंख्रिफोर बेफोरखौ मोजां मोनो जानो आरो बेजों लोगोसे दानि नै गोदान जोंनि आथिखालावहाथ' जों दस्रा आलदा हारिनिबो जों जानो हमबोबाय जेरै थाव नङाब्लानो जाया जाहैदों दानि आथिखालाव जोंना थावनि ओं ख्रि दानि गोदो गोदायथ' जों आबै आबौ गुबुननि बा बिमा बिफानि बिमा बिफानि दिनावहाय सानावहाय जोङो बेफोरखौनो नुबोदोंमोन कि बिथांमोनहा बांसिनानो बिसोरो बयल बा रुनाय मैंगं ओंख्रि रुनाय ओं ख्रि नङाबा खारदै होनानै जानाय जों बांसिन जाबोनाय नुबोदोंमोन औ दानि दानि आथिखालावथ' नै बांसिन बि जों थावनि बा मस फाला बाथिया ओंख्रिफोरखौसो जानाय लुबोदों दायो औ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो बांसिन
औ नोंथाङा आंथ' बिदिनो जोंनि औ अनला जोराव बिनो सबाय साम' बेफोरखौनो जानानै जोबोद मोजां मोनमोन आरो आरो जोंनि बर'नि उन्दै होनोब्ला जोंना खारै ओंख्रिया बिदिनो खारैखौ बोरै
नंगौ नंगौ
आरो बे खारै जोङो थालिर बिफांखौ दाननानै जोङो खारै ओ थालिर बिफांखौ जिरनानै जिरनानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो फोराननानै जों बेखौ साननै सान नानै दोननाय जायो। सावनानैनो जों खारै मोननाय जायो आरो सरनानै खोनादोंना नोंथाङा औ इदिनो थाङा मा मा मैगं जायो ओरैनो? गोथां मेगं
मैगं गोथां होनबाथ' नै फोरला जिंखा आरो बिथिं था रुन थारु ओ थास' बिबार थास' थास' बिथ' बिथराय बेफोरखौ जाना मोजां मोनो आरो जों ओरैबादि मैगं गोथां फोर जेरै ओ सजना बिलाइ सजना बिथाइ
औ औ नंगौ।
औ आरो मेल्ला मोन ओंख्रिफ्राथ मेरला दं मैगंफ्रा मैगं गोथाङा जेरै बर'नि खुमब्रा ओ खुमब्राजों दाउजों मोजां जायो। जानो खुमब्रा थाबाय ओरैहाय आरो जोगोनाद औ जोगोनार थाबाय। आरो जोगोनादनि जोगोनाद फिफांनि जिथुबा बिजौ थायो बिजौआ बिजौ बिजौखौ भाजा एव मा जादों। थाव जायो मोजां थाखाय बेजों जोंनि से मुलाम देहायाव मुलाम मोननाय जायो भिटामिनफोरखौ इसे मोननाय जायो आरो बेहाय बिनिफ्राय गा गासैबो मैगङानो भिटामिन गोनांखा मैगं गोथांफोरा मोजां जानो आरो बिजों लोगोसे दानि दा नै गोलोम बोथोरनि फिथाइ सामथाइफोर दं। बेे फिथाइ सामथाइफो खौ जाबा मोजां नुयो। जेरै थाइजौ फिथाइ थाबाय ओ लिसु फिथाइ थाबाय। आरो खा खान्थाल फिथाइ बेफोरखौ जाबा बोथोरनि बोथोरनि फिथाइफोरखौ बोथोराव जानांगौ बेखौ बेबादि जादोंबा बांसिन बांसिन मुलाम्फा मोनो होन्नानै आं सानना लायो।
औ नंगौ दाथ' बिदिनो गोलोम बोथोर एबा दै दैज्लां बोथोरनि दिन बे थाइजौ खान्थालाथ' दा ओ जों जानायनि दिन आरो नंगौना
नंगौ नंगौ नंगौ सैथो खोथा आरो बिबादिनो जिथुबा जों बाहेरा दस्रा आलदा रायजोनिफ्राय लाबोनाय जेरै आफेलफोर कमला बेफोरखौ फिथाइफोरखौ जानाय मोजां जायो जानाया नाथाय जोंनि जायगायावनो मोननाय जेरै सुम सुमफ्राम फिथाइ सुमफ्रेम सुमफ्राम होनना बुङो ना नोंथांमोना मा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुंनाय जायो आं बेखौ मिथिला औ औ से सेम ना सुम फ्राम बिदि औ सुमफ्राम फिथाइखौ जुदि जायोब्ला बेखौ जायोब्ला बांसिन भिटामिन मोन मोनो होननानै जों ओ फरायनानै फरायनानै बिजाबाव फरायनानैबो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो ओ जेरै ओ थाइ थाइ थाइथाम ना थाइस्नि आपेलजों जानायजों समाननो थाइसे सामफ्राम जानायनि भिटामिन मोननाया एसे समान जायो होननायखौ जों बिजाबाव मोनबोदोंमोन औ। नोंगौ
औ बिद बिदिनो ओ जोङो थालिरफोर खौबो जाजायो।
औ थालिर थालिराथ' बेखौ बेथ' बोथोरजों खोथा नङा बेथ' बार' मास बा ओ बोसोर सोरावहा जिथु जिनै दान दं जिनै दानावनो थायबाय थायो बे टायम सम जाबानो सम सम जाबानो बे थायबाय थायो हारसिङै।
औ नंगौ।
थालिरआबो। थालिराबो मोजां।
औ।
आरो नोंथाङा बेखौ जायोना जाया? माबाखौ ओ मैथ्रु फिथाइखौ खोनादों?
औ औ खोनादों नों
औ मै थ्रु फिथाइ बेथ' फिथाइसोना बे फिथाइखौबो मैगं जाजायो। ओंख्रि जा जायो। औ बेबो मोजां
ओ बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दं। जेरै जानानै मोजां
औ नंगौ। नंगौ नंगौ।
बिदिनो लेसु फिथाइ लेटुकु बिदिनो औ थाइजौ। खान्थाल ओ नोंथाङा दा ओ नोंथांनि मुङा मा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
आं साबसिन मोजां मोननाय ओंख्रिया जाबाय सबायजों दाउजों सबाय आरो दाउ दाउआ जुदि
औ नोंथाङा बुंनो हागोनबा सबायखौ माबोरै सङो?
सबायजों दाउजों संनायाथ' ओरैबायदि सङो कि फार्स्ट सिगाङावहा गिबियाव गिबियाव दाउखौ दाउ औ खोनादों। गिबियावहाय दाउखो एवनानै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा। बा हाइजें बा बानलु होनानै बेखौ एवनांगौ एसे थाव होनानै बिखि एवना एसे मोन मोनगौ जादोंबा बिनि उनावहाय जिथुबा जों सबायखौ सोमना दोनो सिगां सानखालिनो हर हरसे सिगां बा नोंथाङा जुदि दिनै जागोन नोंथाङा जुदि गाबोन जागोन गाबोन सानावहाय जागोन बे ओंख्रिखौ अब्लानिया दिनैनो जुदि सोमना दोनो सबाय खौ मोजाङै अब्ला बे साबसिन जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय गाबोन जुदि जागोन ओमफ्राय अब्लानिया जों दाउ खौ एवग्रा लाबाय बिनि उनावहाय बे सबायाइखौ एसे रुना लाग्रोबा मोजां जायो जायहा कुकार दं दानि जु आथिखालावथ' बांसिनानो कुकार थाखायो प्रेसार कुकार जों जिथु बुङो औ बे प्रेसार कुकारखौ जुदि जों जुदि रुना लायो अब्लानिया मोजांसिन जायो। ओमफ्राय जिथुबा दाउआ मोनबायना दाउ एवनाया मोननाय बेनि उनावहाय बे सबाय खौ होनांगौ बेहाय। सारायाव सारायाव जि बा दाउ एवबाय थादोंमोन बेहायबो बे दाउखौ दाउआवहाय सबायखौ होनानै ओमफ्राय बिनाव खारै एसे होबा खारदै जुदि खारदै होनना बुङो बे खारदैखौ होनानै गोदौ होबाय थाबा गुदुं जाबा माने उनावहाय औ लासैहै बेयो मोनलांसिगोन आरो बिनो गोथावसिन जायो। जुदि जुदि सबाइ ओंख्रि बा दाउ ओंख्रिखौ दिनै संनाय लोगो लोगोनो जाबा बांद्राय गोथाव मोननाय जाया जिथुबा नों बेखौ बिनि उन सानखालि हरसे दोननानै बिनि उनखालि बा एसे गोबावजों ब्रै घन्टा बा घन्टानि उनाव जायोबा बांसिन बांसिन गोथाव जायो आं बेखौ आं मोनदां-मोनदां आरोना बेबायदि गोथाव जानाय।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ बिदिनो ओ नों नोंथांमोननिथिं दिंखिया बा थालिर फस्ला बेफोरखौ जानाय जायोना जाया नोंथां?
जानाय जायो जानाय जायो दिंखियाथ' गोथाव मोनो आंबो एकदम ओ बयनिसिमबो गोथावसिन मोननाय बादि। दिन जायो आरो ना दिंखिया दिंखियाजों दिंखियाखौ जुदि दाउदै दाउदै दैनै दैथाम होनानै जुदि एवना एवजायोबा बांसिन गोथाव मोनजायो
औ नोंथां नंगौ बिदिनो जों थालिर गस्लाफोर अमा बेदर ब्यलार बिदिनो बायदि बायदि बेदरफोरजोंबो साजायो नङा होनबा नोंथ
नंगौ नंगौ ओरैबायदि जाजायो थालिर फस्लायाथ' नै बैसागु बैसागुनि से से थारिख खालि बिथांखि खालि जिथुबा जायो जों थारिख फस्लाजों अमाजों बेबो बिराद गोथाव जायो साबसिन आरो बियो रायजो बेफोरखौबो होनाय जायो बेफोर गासैबो रायजोफोर जिथुबा बैसागु सोरेरावहा न'खर न'खर हाबो नालाय जोंनि रायजोफोरा बेहाय न'खर न'खर हाबनायावहा बेखौ अ जों अमाजों फस्लाजों एवनायखौ बांसिन होनाय जानाय नुनो मोनो आरो जों जोंनि ओनसोलावहाय
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहालाङ बे
औ औ नंगौ नंगौ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे